खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा बा मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो होननानै फोनांजाब खालामनाय जादोंमोन? नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ बि दिब्ला ओ जोङो दायो जि सुबुं माहारिनि जि फिथाइ सामथाय जानाय बे फिथाइ सामथाय जानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनोसै।
औ
औ दायो आङो फिथाइ सामथायाइफोरनि बागै ओ फंनैसो बुंसलिदनानै होनो आखायाव लादों ओ फिथाइ सामथायाइफोरा गाहायै मिथिंगायारि मोनसे थादेरसा। थामहिनबा ओ बिफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय ओ ओंखारनाय बा बिफांनि दान महरै होनाय मोनफा मोनफा फसल नङा होमबा?
औ
औ बेबादिनो फिथाइ साम जायखौ जों सुबुं माहा माहारिफोरा गावसोरनि जा हाग्रा आदार महरै बाहायबोदों। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ जे जेब्ला समनिफ्राय सुबुं माहारिया ओ हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंबोदोंमोन आरो बै हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंबोननायनिफ्राय लानानै दिनैनि नैबे समसिम जों बै समाव जायफोर फिथाइफोरखौ जानानै देहायारि गोग्गो मोनदोंमोन बा देहायारि जेबो जेंना नुजाथियाखैमोन बैफोरबादि फिथाइखौनो जाबोनानै दिनैसिम बेफोर फिथाइफोरखौ गावसोरनि आंगो जाग्रा आदार महरै खालामनानै लाबोदों मानसिफोरा।
नंगौ।
औ बेबादिनो सुबुं माहारिया बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बे फिथाइ सामथफोरखौ जानानै थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव नोंथाङा माखासे फिथाइ सामथाइफोरनि मुंफोर बुंनो हागोन नामा? जाय फिथाइफोरखौ औ जाय फिथाइफोरखौ मानसि माहारिया जायो बा जानानै थांनानै थायो बेफोरबादि फिथाइनि मुं बुं
औ हागोन नोंथां
औ दे बुंलाय
मानसिया थांना थानाय फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै जोङो गोफा गोगखै गो दैै गोखा बेफोरबायदि मोननो हायो जोङो फिथाइ सामथफोरखौ ओ
बैफोर फिथाइफोरनि मुंफोरखौ लानो हागोन नामा मा मा फिथाइफोरखौ मानसिफोरा जायो?
औ हागोन नोंथां।
औ
जे जोङो थाइजौ खान्थाल ओमफ्राय आपेल आंगुर
औ औ
थालिर। ओमफाय आरो
थारैनो ओ थारैनो नोंथाङा जायफोर फिथाइफोरनि मुंखौ लादों ओ थारैनो बैफोर फिथाइफोरखौ सुबुं माहारिया जायो नङा होनबा?
औ जायो।
औ औ बेबादिनो सुबुं माहारिया जानाय आरो गोबां फिथाइ फोर दं जेरै थाइगिर ओ बिब्दिनो जाम फिथाइ होन ए नास फुथि आनारस बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ फोर दंबावो।
औ।
दायो बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ जायफोर फिथाइफोरनि मुंफोर लादोंमोन बैफोर फिथाइफोरनिफ्राय आं मोनसे ओ फिथाइनि मुंखौ मख'नानै होननि बै फिथाइखौ ओ माबोरै जानाय जायो बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन। औ ओ नोंथां बा ओ जों ओ थाइजौ फिथाइखौ मा मा रोखोमै जानाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन।
थाइजौ फिथाखौहाय थाइजौ फिथाइखौ जोङो उम एसे गोरलै हायाव जो गोरलैहांआव जोङो आसार बानायनाबो जों जानो हायो।
औ।
थाइजौआ गोथां थाबाबो जोङो गोथाङैबो जानो हायो आरोहाय मोननायखौबो जों जानो हायो।
औ औ ओ थारैनो नंगौ ओ थाइजौ फिथाइखौ जोङो जेब्ला थाइजौ फिथाइया बिफाङाव थायनानै जेब्ला एसे देरो बा नायथावना महर जायो अब्ला बै थाइजौ फिथाइखौ हाननानै जि आसार बानायनायनि आदब खान्थि बे आसार बानायनायनि आदब खान्थिनि गेजेरजों गेजेरजों जोङो आसार बानायनानै दोननो हायो। आरो बेखौ मानसिनि जाग्रा आदार महरै जों बाहायनानै जानो हायो। नंगौना औ बेबादिनो ओ थाइजौ फिथाइखौ जेब्ला थाइजौ फिथाइआ एसे बिनि बांसिनै देरगोन जेब्ला मोननो सम सौगोन एबा रा फुगोन अब्ला बै समावबो जोङो हाननानै बै थाइजौ फिथाइफोरखौ फिसा फिसा हानानै संख्रि बानलु बा संख्रि फालौफोर सारनानै बिदिनो माखासे ओ मस स्ला मस्लि बा थावनाय मुवाफोर लगायदेरनानै जों थाइजौ फिथाइखौ ओ फिसा फिसा हानानै बा खाजि खालामनानैबो जोङो जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेबादिनो जेब्ला थाइजौ फिस फिथाइआ ओ बिफां सायावनो ओ मोनगोन बा गोमोन जागोन। बेनि उनाव जों बेखौ हाननानै हानानै बा बिगुरखौ लेमनानै जानाय जायो। नङाब्ला ओम जेब्ला थाइजौ फिथाइया आबुङै रागोन अब्ला बै थाइजौ फिथाइखौ खानानै दोननानै जिगाब बा बबेबा गुदुं जायगायाव दोननानै जों न'आवनो खाखांनायनि उनाव फो फोमोननायनि गेजेरजोंबो जों थाइजौ फिथाइखौ जानो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबाददिनो थाइजौ फिथाइखौ जों गावनि मानसिनि गोसो बादियै बा मानसिनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जिबादि खान्थि जाबोनाय बैफोरबादि आदब खायदाखौ बाहायनानै जों थाइजौ फिथाइखौ जानो हायो। औ ओ दायो बे बेबादिनो जों आरोबाव गोबां फिथाइफोर मोननो हायो। जेरै रैमालि। होन जायखौ जोङो सरासनस्रा गामियारि राव महरै आनारसबो बुंनाय जायो। बिब्दिनो नालिं दैखर बेफोरबाददिनो गोबां फिथाइफोर दङ जायफोर फिथाइफोरखौ जोङो गोबां गोबां खामानियाव बा गोबां रोखोमै जाग्रा मुवाफोर हिसाबै बाहायनाय जायो। बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ माने जायफोर फिथाइफोर जेरै जों माखासे फिथाइफोरखौ मैगं जानायावबो बाहायो माखासे फिथाइफोरखौ जोङो फिथाइ महरै गथायै जानायावबो बाहायो माखासे फिथाइफोरखौ जों आसार महरैबो बाहायो दा बिब्दियाव नोंथां नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जोङो मैगं हिसाबै जानो हायो बेखौ बुंनो हागोन?
औ हागोन नोंथां। जोङो ओ ओ खान्थाल आरो थाइगिर।
औ औ।
आरोहाय खोरदै।
औ औ औ।
खोरदै आरो जोङो मैथ्रु।
औ औ।
बेफोरबायदिखौहाय जोङो मैगं संनानैबो जोङो जानो हायो ओमफ्राय जोङो गोथाङैबो जों बेखौ जानो हायो।
औ औ। थारैनो नंगौ जोङो खान्थालखौ मा होनो मैगं महरैबो संनानै जानो हायो। थाइगिरखौबो जों न' महरै संनानै जानो हायो बेनिफ्राय जायखौ नोंथाङा मैथ्रु बुंदों। सरासनस्रा गामियारि रावै जायखौ जोङो। मोदोमफुल होननानैबो मोन मिथियो बे खौबो जोङो मैगं संनानै जानो हायो आरो बेबादिनो जोंङ जेरै थालिर थालिर फिथाइ जाय फोमोननानै ज फोमोना आरो मैगं जाग्रा मोननै रोखोमाव मोननो हायो। जों थालिरखौबो मैगं जा मो मैगं महरै संनानै जानो हायो।
नंगौ नोंथां
औ औ बे-बिब्दिनो जों बायदि रोखोमै ओ संनानै जानो हायो। दा बिब्दिब्ला ओ नोंथाङा थाइगिरखौ थाइगिर फिथाइखौ ओ मा मा मैगं महरै संनानै जानो हायो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
बुजियासै नोंथां
औ माने थाइगिर फिथाइखौ मा मा मैगंआव होनानै जानो हायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थाइगिरखोहाय थाइगिरखौहाय जोङो ओ बिदिनो आलुजोंबो जोङो इदि संनानै जानो हायो ओमफ्राय नाफोरबो नाफोर होनानै जोङो बिदिनो थाइगिर फिथाइखौ गोखै ओंख्रि महरै जों जानो हायो
औ औ नंगौ
आरो अनला मैगंफोरावबो जोङो होनाय जा
औ औ औ औ
ओमफ्राय नोंथाङाहाय खान्थालखौ जोङो माबोरै माबोरै जानाय जायो बिनि सायाव नोङो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
ओ जोङो खान्थालखौथ' ओ गुबैयै ओ जोङो गोब्बां रोखोमैनो जानो हायो गावबा गाव समाजनि बा गावबा गाव ओ ओनसोलनि नेमखान्थि बादियै बा जानायनि जि खान्थि बादियै जोङो खान्थालखौ बायदि रोखोमै जानो हायो ओ थिग बिब्दिनो ओ जोंनि ओनसोल बो ओ जोंनि समाजाव सोलिनाय खान्थाल जानायनि खान्थिया गोबां दङ बा खान्थालखौ गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै जों खान्थालखौ ओ जेब्ला खान्थाला एसे देरफुगोन अब्ला बेखौ बिनि मै ओ बिगुरखौ लेमनानै जोङो आलुफोरजों बा बबेबा ओ गुबुन मैगंफोरखौ होफादेरनानै जोङो फाजा बा बिब्दिनो मैगं संनानै जानो हायो बिनि उनाव खान्थालखौ गोथाङैबो जेब्ला खान्थाल ओ खान्थालनि सिंनि जि जाग्रा बिसु बियो देर देरगोन बा आबुङै रागोन अब्ला जों गोथाङैबो दाननानै जानो हायो आरो बिनि उनाव खान्थाल खौ फोमोननानैबो जों जानो हायो आरो खान्थाल खान्थाल बिसबनि सिंगनि सिङाव जि बेगरफोर मोननाय जायो बैफोर बेगरफोरखौबो जोङो मैगं महरै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ बैफोरबादि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मा मा रोखोमनि मोननो हायो गोफा गोफै ओ बिब्दिनो बायदि रोखोमनि जों मोननो हायो गोखै गोफा गोदै नोंथाङा गोखै फि थाइ बा ओ गोखा आरो गोदै फिथाइनि मोनसे मोनसे मुं बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बुंनाय।
ओ जोङो गोखै ओंख्रि होनबाथाय जोङो गोखै गोखै होनबाथाय जोङो थाइगिर फिथाइखौ मोननो हायो ओमफ्राय ओ गोखा हिसाबै जोङो सिलिखाखौ मोननो हायो।
औ।
ओम
आरो गोदै हरै
गोदै महरै जोङो थाइजौफोरखौ मोननो हायो।
औ।
थालिर ओमफ्राय बेफोर
औ औ ओ जोङो ओ थाइजौखौ गोखै महरावबो मोननो हायो आरो जेब्ला थाइजौआ ओ मोनगोन अब्ला जों बेखौ गोदैयाव हमनो हायो। ओ नाथाय गोद दै महरै जों गुबैयै आपेल आंगुरफोर खौ हमनानै लाजायो थालिरफोरखौ औ। औ नोंथां बिब्दिब्ला जोंनि फिथाइ सामथायनि